औ।
अ' खोनादोंना नोंथां।
औ खोनादों नोंथां खोनादों।
अ मा खालामगाासनो नोंथाङालाय दालाय।
आं नै नोंथां दासो ओंखाम जाखांदोंमोन आं ओमफ्राय जिरायदों नै दा एसे।
अ' मा ओंख्रि जाखो होनबा नोंथां।
होओ ओंख्रिया मिरामिसो नोंथां दालि गोैजासोमोन आरो माबा खांख्रि ख'लाजों आलु भाजि एसे एवदोंमोन।
अ' नोंथांनि रावखौ एसे लासै खोनादों एसे गोजा गोजा बुं नोंथां।
अ' जागोन दे नोंथां जागोन औ।
ओमफ्राय गायनाय-फुनायफ्रा मारै नोंसिनिथिंलाय नोंथां।
गायनाय-फुनाया नोंथां दाथ' जोबहां जोबहां जाफ्रांबायानो। बोथोरनि एसे गोदाव सोराव जानायाव दा बे एसेयनो दंथ'यो आरो। माथो बुंबावनो आरो बोथोरानो खालामना होबाय औ नोंथां ओमफ्राय नोंसिना। ओंखामा जाखांबाय नोंथां।
जानायाथ' जाखांबायानोमोन नोंथां।
अ' माथो ओंख्रि मोनजाखो नोंथां‌।
ओंख्रिया जोंना अनद्लाजों दाउजोंसोमोन नोंथां।
अ' माथो मोजांङानो माथो ओंख्रिया नोंथां।
औ गोथावानो माथो बुंनो आरो।
औ ओमफ्राय गायनाय-फुनायफ्रालाय बोरै सोलिदों।
गायनाय -फुनायाथ' मा होनो नोंथां जोंनिथिं गायजेननोनो मोनाखै। माने बुस्थुआ अखा गैयाना। सान्दुं बिनि थाखायनो बिराद जारला जानानै दं आरो दासान्दि गायनाय फु नाया औ ओमफ्राय नों नोंस्राथ' गायखांबाय नोंथां।
गायनायाथ' जोंनाबो एसेल'सै माने खोथिया थिलि होनजायो आरो ना नोंथां। दउ
ओमफ्राय गामिफ्रावलाय मा गायखांजोब्बाय नामा मानसिफ्रा
गामिफ्रावथ' गैजायानो गैलायानो होनजाबाय नोंथां जोबहां जोबहानो जाजोब्बाय गासिनाबो सोरनाबा जोब्बाय सोरनाबा एफा एनै बिदि खोथिया थिलिफोर होसाबल'सै आरो बिदियासो
अ' औ औ बिदिबाथ' होनबा जोबफ्राम जोबसिगोनानो माथो।
औ गथायजोबसिगोनानो मानसिफ्रा औ देग्लाय एसे गिबि आवगायजोबदों गासिबो औ
मोजाङानो बिदिबाथ' नोंथां।
औ मोजाङानो नोंथां मोजाङानो।
औ ओमफ्राय खबरफ्रा बोरै नोंथां?
खबराथ' सोलिगासिनो दं बिदिनो गायनाय फुनायनि जुग दिनै एसे रेस लानाय जाबाय आरो।
अ ओम ओमफ्राय नोंथाङा दायो फ्रि नामा नोंथां?
फ्रियाथ' औ फ्रि नोंथां।
अ बिदिब्ला आं नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायावसो सावरायनो सानदोंमोन नोंथां।
औ हागोन नोंथां सावरायनो हागोन।
हागोनब्ला अब्ला नोंथाङा इन्टारनेट बाहायनायनि सायाव एसे फंनैसो बुंनो हागोन नामा?
औ हागोन बिदिब्ला आं नोंथांनो इन्टारनेट बाहायनायनि सोमोन्दै बुंलांनि फंनैसो
औ।
औ दे बिदिब्ला आं बुंलांसै नोंथां।
औ। औ औ।
इन्टारनेटआ दानि जुगाव जोंनि सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव बाथ्रा मानो होनोब्ला इन्टारनेटनि गेजेरजों जोङो दा सुबुं माहारिया गोबां जौगाबोबाय इन्टारनेटनि गेजेरजों मानो होनोब्ला इन्टारनेटनि गेजेरजों जोङो दाबसे जायगानि ओमफ्राय बै दाबसे जायगानि सुबुंफोरनि खबर दबरखौ लानो हायो।
औ।
आरो बे दाबसे जायगायाव जानायखौ जों बै सुबुंनिफ्रायनो मिथिनो मोनो। मा जादों मा जायाखै माबोरै सोलिदों बेफोरखौ जों मिथिनो हायो आरो बोथोरफोरनि थाखाय बोथोरफोरनि बारैबो जों इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो माखासे मिथिनो मोनै जिनिसखौ खौ जों मिथिनो मोनो माबै समाव अखाफ्रा माबायदि जागोन बेफोरखौ समखोन्दो हिसाबै दा जों इन्टारनेटआवनो नुनो मोनखायो माब बे समाव हागोन माबायदि सम समाव हाय बादि बे समखौ जों मिथि मोनो इन्टारनेटनि गेजेरजों। आरो माखासे गोबां बाथ्राफ्रावबो जों मोननो हायो इन्टारनेटनि गेजेरजों
औ औ।
दा जों दाफोरानो इन्टारनेटनि गेजेरजों जौगानानै दा जौगाबोगासिनो दं आरोना लासै लासै बेनो नोंथां मानो होनोब्ला इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो गावबा गाव गाव गावनि रोंगौथिखौ जों इन्टारनेटनि गेजेरजों सुबुंफोरनि गेजेराव हगारसारना होनानै एबा ब्लगिं ट्रेभेलिंफोरनि गेजेरनि भ्लग होनानै जोङो इन्टारनेटनि गेजेरजों दावगालांनो हायो आरो ना नोंथां। बेनि गेजेरजों जों रांखान्थि बिथिङावबो दावगानो हायो आरो। गावबो फेमास जानो हायो आरोना नोंथाङा। आरो बिनि अनगायैबो इन्टारनेट दा जोंनो गोबां माखासे खामानिफोरावबो हेफाजाब होबावो जेरै आबादारिफोरनि थाखायबो जों दानि जुगावहाय माखासे आबादाव नांगौ जानाय एबा आबादनि बिथिङाव जा एसे दंफांफोरनि नांगौ मुवा हासारफोरखौ माया गोनांथि जादों माया गोनांथि जाया माखौ होनांगौ माखौ होनाङा दंफाङाव मा जादों दों बिफाङाव मा जायाखै बेखौ जोङो इन्टारनेटनि गेजेरजों मोनसे फट' खेबनायनि एबा थिखोनायनायनि गेजेरजोंनो जोङो इन्टारनेटनि गेजेराव जों होनायनि गेजेराव बिफाङाव जानाय गोरोन्थिफोरखौ जों मोनथिनो हायो आरो बेयाव नांगौ जानाय जों हासार हालाफोरखौ खौ जों इन्टारनेटनि हेफाजाब लानानै जों होनो हायो आरो। नोंथां बेबादिनो इन्टारनेट आबादारियावबो हेफाजाब होयो आबादनि फारसेथिंबो आरो इन्टारनेटआ जोंनि स्टुडेन्ट एबा फोरनि थाखायबो मोनसे बाहायजाथाव। मानो होनोब्ला इन्टारनेटनो जों क्लास लानो हाथावै समावबो जों इन्टारनेटनि गेजेरजों अनलाइन क्लास लानानै जोङो माखासे सोलोंथाइफोरखौ मोननो हायो आरो जाय सुबुङा फराया एबा रोङा बे माखासे इन्टारनेटनि गेजेरजोंबो जों मा खासे नलेजफोरखौ मोननो हायो आरो ना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
आरो बेबादिनो जाय सुबुङा फरायनो गोसो दं आरो लेखा गैया बेफोरनि गेजेरावबो इन्टारनेटआ माखासे हेफाजाबफोरखौ होयो। माखासे माने फ्राय हेफाजाबखौनो होजोबजायो होननानै जों मिथिनो बुंनो हायो।
औ।
मानो होनोबा लेखाफोरखौ जों दानिुगाव बायालासिनो इन्टार नेटनि गेजेरजोंनो जोङो लेखाफोरखौबो मोनजोबनो हायो आरो बेफोरनिफ्रायनो जों फरायनो मोनो अनलाइन क्लासेसफोरखौबो जों मोननो हाखायो इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो। बेबादिनो इन्टारनेटआ दायो जोंनि सुबुं समाजनि थासारि एबा सुबुं समाजनि थांनानै थानायाव गोबां
औ औ।
हेफाजाब होबोगासिनो दं आरोना आरो बेनि अनगायैबो इन्टारनेटआ दाबसे जायगानिफ्राय दाबसे जायगायाव एबा बेंकिंफोराव फैसा ट्रेनजेकसनफोरावबो जोंनो गोबां हेफाजाब होयो मानो होनोबा दानि जुगावहाय जों थाखा फैसा पकेटाव लाबाबो जोंनिया रिक्सानो नङा मबाइलफोरावनो जों फैसाखौ लानो हायो पेटिएम फनपे फोर पेमेन्ट लानानै जों इन्टारनेटनि गेजेरजों दाबसे जायगानिफ्राय दाबसे जायगायाव जों फैसाखौ ट्रेन्सफार बानायनो हायो बेबायदिनो आरोना नोंथां। नोंथाङा आंनो इन्टारनेटनि बागै फंनैसो खोन्थानो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
अ दे बिदिब्ला नोंथाङा खोन्थालाय आंनो फंनैसो। औ औ।
अ जोंहा इन्टारनेट बुङोबाथ' जों बयबो मिथिखागौ मा होनो आथिखाल मुगायाव मा होनो इन्टारनेटआ जोंहा मा बुहुमखौनो गंसे न'खरसो बानायनो हमबाय। मानो होनोब्ला जों इन्टारनेटनि जो‌ जोहैसो मा होनो गोबां खामानि मावो आरो आथिखालावहाय मानो होनोब्ला जों बयबो सुबुङानो आथिखाल मुगायाव इन्टारनेटनि सायाव सोनारनानै जों खामानि मावनायखौ नुनो मोनदों आरो। जेरै बुंनो थाङोब्ला जोंहा खोनानोदोंनांदां।
औ खोनादों नोंथां।
अ जेरै न'आवनो थानानै गुबुन दाबसे जायगायाव थानानै सुबुंजों मा गोरलैयै जों खौरां लालाय हरलाय खामनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बेनि अनगायैबो जोंहा माखासे अफिसनि खामानिफोरखौहाय जोंहा इन्टारनेटनि गेजेरजों एबा इन्टारनेटनि हेफाजाबै माने गोरलैयै मावनो हानायखौ जों नुनो मोनदों आरो मानो होनोबा जोंहा गोदोनि मुगायाव जोंहा इन्टारनेटा जौगानाय नङामोन जायनि जेरहै गोदोनि समावहाय माने गोबां खामानि मावनो हायामोन आरो नाथाय आथिखाल आथिखाल मुगायाव माखासे गोबां सम लाग्रा खामानिखौबो मा सानसेनि गेजेरावनो मावनायखौ जों नुनो मोनबाय आरो। जेरै जों इन्टारनेटनि हेफाजाबै रांखान्थिनि बेलायावबो जों गोबां रां खामायनाय नुनो मोनदों जेरै मबाइल फननि गेजेरजों इन्टारनेटनि हेफाजाबैयो जों मा फेसबुक इउटुब बायदिफोरावहाय माने माखासे गावनि इसिङारि रोंगौथि थाखुमानायखौ माने दिन्थिनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बे दिन्थिनायाव बिसोरो गावजों लोगोसे औ गावखौ मुंदांखा खालामनायजों लोगोसे माने गोबां रां फोरबो मोननो हायो आरो बेनि अनगायैबो जोंहा मा फरायसाफोरनि बेलायावबो फरायसाफोरा मा बिजाब लायालासिनो एबा फरायसालियाव थाङालासिनो मा न'आवनो थानानै सियाराव जिरायनानै माखासे गावनि गोसोआव फैनाय सोंलुफोरखौहाय गुगोलावहाय सोंनानै बैफोरनि फिननायफोरखौ मोननानै माने आथिखाल मुगायाव माने सोलोंनो हादों आरो खोनादों नना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
औ आरो मा बबेबा दाबसे जायगायाव जानाय एबा बबेबा हादर राव थानाय माखासे समायना रमायना नुथाय हाजो हाला बायदिसिना समायना रमायना नुथथायफोरखौ माने भिडिअ कलनि गेजेरजोंहाय जों नुनो मोननायखौ मोनदों आरो आरो बबेबा दाबसे जायगायाव थानाय सुबुं माहारिफोरनि माने बैफोरनि रोंगौथि आरो थासारिफोरखौहाय मा होनो बिसोरो इन्टारनेटनि गेजेरजों मिथिनो मोन्दों आरो खोनादोंना नोंथां
औ औ खोनादों नोंथां औ खोनादोंथां खोनादों
बेबायदिनो बिसोरो माने सुबुं माहारिया आथिखाल मुगायाव माने इन्टारनेटनि गेजेरजों माने गोबां जौगासारनायखौ जों नुनो मोनदों आरो गोदोनि मुगायावथ' माने गोबां जौगासारनाय नङामोन नाथाय आथिखाल मुगायाव इन्टारनेटा जौगानाय लोगो लोगो गोबां जौगासारबोबाय आरोना मानसिफोराहाय
औ औ
जेरै फरायनायनि बेलायाव जोङो बुंनो हायो हान्थाामेलानि बेलायाव आरो रांखावरिनि बेलायाव जों बुंनो हायो आरो रांखावरिनि बेलायाव बुङोबा इन्टारनेटनि हेफाजाबै आथिखाल मुगायाव मा आखाइआवहाय फै फिसा लायालासिनो जों मा इन्टारनेटनि हेफाजाबै मबाइल फनजोंहाय जों मा रांखावरिखौ दोनथुमलाय आरो मा बाहायलाय खालामनो हानायखौ जों नुनो मोनदों आरो नंगोना नङा नोंथां औ थिग बेबायदिनो माने सुबुं माहारिफ्रा बेफार फालांगिनि बेलायावबो मा आखाइयावहाय फैसा लायालासिनो माने बिसोरो मबाइल फननि गेजेरजोंहाय रांखौ हरलाय आरो दोन्थुमलाय खालामनायखौ जों आथिखाल मुगायाव नुनो मोनदों आरो नोंथां नाथाय गोदोनि मुगायावथ' मा सुफा लानानै थांनांगौ जायोमोन आरो नाथाय आथिखाल मुगायाव जों आखायावहाय माने रां रुफा लानानै थांनायखौ माने नुनो मोनलिया आरो माने नुनो मोनबाबो माने जों गामि एरियानिखौ एसे एनै नुनो मोनो आरो अब्लाबो बांद्रायखौ जों नुनो मोनलिया आरो बिदिब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाबाय दोनथ'लायसै नोंथां
औ औ दे नोंथां औ दे